हेलौ ओं खोनादों।
मा खालामदों?
ओरैनो दङ। ओंखाम जाखांनानै दासो जेरायनानै ओरैनो दं। माबासो दालि।
उम
नोंसालाय?
जोंना ना फ्राय ओमफ्राय दालिसो।
गरम जायाखै नामा रा नोंसिरनिथिं?
गरमथार नै दंफां सायाव सो जिरायनानै दं आङो।
गरम जोंनिखैजाय अखा हादों नामा?
अखाया दहाय फुङाव हादोंमोन ओमफाय दा गारथबाय।
ए
नोंसिनिथिंलाय?
जोंथिंबो हादोंमोनहाय ओमफ्राय दहाय फुुङाव दा गैला हागाबाय।
ए
जि गरम जानानै दं दा।
ए
ना मोनाखै?
नाया मैया सारहैदोंमोन हा खर'आव।
ए
एसे मोनदों मोनदोंआनोलाय एसे।
ए सोर सारहैनाय?
ओ बाबा सारहैदों।
ए मा मा ना मोनखैहाय?
उम
मा मा ना मोनखो होन्दां?
मा ओंख्रि होनदोंमोनलै नोंस्रा?
जोंहा दालि ओमफाय आलु फाजासो।
हा
दालि आलु फाजा‌।
उम
खोनायाखै‌?
गायखांजोब्बाय जोंहा नोंसालाय?
सोर सोर दं न'आवलाय?
न'आव आं दङ आं हारसिं जिरैनानै दङ ओमफायो माखासेफ्रा ओंखाम जागासिनो आं जाग्रोदोंमोन नालाय‌।
ए उम
दै बाना जागोनना जायाखै नोंसिरनिथिं
जोंहा जाथ'बावाखैनो।
ए खैथायाव जायो।
दह फुनो जोंहा दसथासोआवसो जाखादोंथ नालाय
ओ
उम
दै बाना जागायाखै नामा नोंसिोरनिथिं
मासथु?
दैबाना जायाखै नामा?
ओंहो जोंनियाव जायाखै बे जोंनि गामि खाथियावसो जादों।
ए गिदिरथार जादों खोमा ना?
औ गिदिरानोलाय।
उम
जोंनिथिं दै बानायानो जाया।
ए सोर सोर दङ।
आं हारसिंसो जिरायनानै दङ बाहेरायाव
रावबो गैया
मामि दङ
ओमफफ्राय खबरफ्रा मोजां
ओं मोजाङैनो
उ
अमा बेदा ना म खोनाखै
मा होनदो
अमा बेदर लाथाराखै नामा होनदां
माबे ददा आओरैहाय पेसेन्ट गैया
ह
मोनस जादों नामा
फाबो जाथ'वाखैनो फैसा हाबनो गोनां दं बेखौ ख मोनबासो जानो ागिरदोंमोन
ए मोजाङानो बिराद उुथिया जानानै दंहाय दा साननैसेो
ओइ जोंहा साननैसोाव बुथारनो नागिरदों लांफै
ए मा्ला
साननैसो थाब'नि र' बिश्वकर्मा खाथियाव बुथारगोन
मोजाङा फानगोन ना मागोन
न'नि गोजा जागोन माखासे फानगोन
ए मोजाङानो
ओ नै एक थारिखाव जोंहा फंबायनि बार्थडे दं फैथार
मानि एक थारिखआव
आगस्ट'नि
ओ
फैनो हागोन ना हाया
थांजायो गैथारला माथो
गैथारलाथ' आरो
बारा गोबाव गैला दे खै बोसोर जागोन नेबालाय
एबारो सात बोसोर कमप्लिट जानानै आटआव हाबगोन
ओ आद बोसोर आद बोसोर जाबाय
जाग्रोर सात बोसोरा कमप्लिट जासिगोन माने, ओमफ्राय आद बोसोराव हाबबाय थासिगोन आरो
स्कुल खुलिथ'वाखैना? स्कुल खुलिथव ह
आह
लोगोफोर फैथाराखै नामा नोंसानाव
हा
लोगोफोर फैथाराखै नामा होनदोंां नसानाव
ओंहो बे बन्द' होनायाव जेराव थांनायानो जायाखै आंहाबो रावबो फै सिथिाययाखै आं लिेंहराखैनो ना
ओ बै नोंसिनाव आलासि फैनो होननाया फैदिया नामा?
ओहो फैयाखै।
मानोबा फैयासै।
माइ गायदोंनो।
ए माइ गायखांआखै खोमा होमबा।
ओहो आरो हाजिराबो थांदोंनो।
ओम बेखायनोथ'।
उम।
मालाय फुजानि फैसा खामायदोंदां फुजाबो जाथार
ओ जोंहासो गैया न'आव थानानै
उम। नोंलाय खोथिया फुवाखै।
आङो खनसे फुदों।
ए ओं। ओमफ्रायो।
नोंसिनियाव थाइजौ जोब्बाय।
बिराद थाइजौजोब्बाय जोबनायालाय जोंनाव जेबो गैया फिथाइ सामथाइ गैया।
बाय।
ए खान्थालाबो जोबबाय।
खान्थाला दङ खान्थाला जोबाखै।
ए मोनाखै नामा?
खान्थाला अबा अबा मोनबाय अबा अबा मोनाखै।
जायोहाय।
उम।
गोमोन खान्थाल गोमोन जानो हागोन हाया नोंलाय?
आङो बारा हाया।
ए।
नों जानो हायो।
हायाहाय आंबो नांथानोसो नागिरो।
उम आहा दाख्लै जानानै एखदम उदै गाज्रि जादों।
उम खान्थाल गोमोन जानानै।
ओं खान्थाल गोमोन जादोंमोन।
ए सोरहानि
खान्थालाहायो ओइ जोहानि बे दालाय बारिनिया
ओ
बेनिमोन
मोन्दोंमोन ना मा जाखो मोननायमोन नामा होनदां।
ओं खान्थाला गोमोनमोन।
ए गरमाव बारा खान्थाल जाजायाहाय दा।
उम।
अयथासार गरम जादोंना। अखायाबो ओमफाय फुं फुङावनो हाबो। एसे एसे नांथाफैबाय थादों।
ए
टावार नाङाखैदां ना
उम बारा नांनो नागिरा जाहानाव
ओंखायनोथ' थाब एसे दसे दसे मोजां खोनायो आरो। दसे दसे थाबथायो ओमफाय
उम
ओमफ्राय दा मानि बोथोरानो मा फुं फुुंङावल' अखा हायोथाय
ओं जोंथिंबो
उम ओमफ्राय बेलासियाव जि गरम नै दा बिराद गरम
उम
आलासि जाहैथाराखै नामा गरम बन्द' मोननायनि?
ओहो जेरावबो थाङाखैनो आङो एखदम न'आवल' थागासिनो
होमबालाय दालाय न'आव थानानै मा मा मावगासिनो दं नोंलाय?
है जेबो मावाखै ओरैनोसो थाबाय थायो आं
ए
नों बहा दंहैयोमोनलाय दा?
आङो दा बेलेगावसो दंफैयो राजपरावसो
ए उम
दखाना आं दखान होयो नालाय दखान दङ' दखान होयो।
मा नाम दखाननि नामालाय?
दखाननि नामा दख'नासो आं नाम दोनाखै। दख'नासो फानो नालाय उम फालारबो दङ' आरो बेयावनो मोननैबो एसे एसे नङा फिसासो
उम
उम
दख'नानि इदि स्थरनि नाम दोनगोना दोनाखै?
दख'ना स्थर गैयाहाय नाम साम गैया आंना आंना बिदिनि ब्रेन्डनि लाबोआ नालाय
अ उम
मेलसो आंना। उनाव लासै लासै लाबोगोन र'
ओ
लासै लासै लाबोनसै
ओमफाय खबरफ्रा मो
हायो आरो लाबोनो जोंनिथिं बायनो नागिराहाय द ना दामि दामि औ।
उम।
दसे थानानै दोनथ'नोसै खोमा ना?
दे होनबा दोनथसै।
दे होनबा